औ।
खोनादों नोंथा।
औ। गिबि गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो।
औ आङो नोंथांजों कल हरनायनि जाहोनानो जादों जोंनि बर'। समाजावहाय एम्फौखौ माबोरैहाय फियो बेनि बागै आं नोंथांनो फंनैसो फोरमायना होनो सानदोंमोन, फोरमायना होनो हागोननाा नोंथां?
औ फोरमायजागोन नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला आङो नोंथांनो फोरमायना होनो आखायाव लाबाय ओ एम्फु फिनाय होनोब्लाथ' जोङो गिबियावनो बर' हारिखौ नुग्रोयो आरोना नोंथां। ओ जों बर'फोराहाय एम्फौखौहाय गोदोनिफ्रायनो जों फिसिनाय नुबोदों आरोना नोंथां ओ एमफै फिनैनो जोंनि बर' आइजोफोराहाय बेबायदिनो गावनि न'खरखौ सामलायबोदों बा गावनि न'खरनि फिसा फिसौ गासैखौबो लेखाफोरा फोरोंनायाव हेफाजाब मोनो। मोनबोदों आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय बर' समाज हाय एम्फौखौ ओ न'आव जानो थाखायबो फिसियो बा जोङो बाजार गलायाव फा फनो थाखायबो जोङो एम्फौ फिसिनायखौ नुनो मोनो आरोना नों जायनि जाहोनाव जोङो एम्फौ फिसिनानैबो गावनि न'खरखौ सामलायलाङो सामलांनो हायो आरोना नोंथां जोंङो एमफैखौ फिसियो होनोबोला अब्ला जोङो गिबियावनो ओ जोलै नांग्रोगोन आरोना नोंथां। जोलैखौ जोङो बहा मोनगोन होनोब्ला जोङो गिबियावनो बेखौ बाजार गलाफोराव लायनांगोनबा ओ गामिफोरावहाय खाथि खालायाव सोरहाबाफोर एम्फौ फिदोंब्ला बेनिफ्राय फिथोबजों एम्फौजों जयैनो बायनानै लाबोफानांगोन आरोना नोंथां जाहाथे बै ओ एमफैआव फिथोबनि सिंनि एम्फौखौहाय दिहुनैखौ जोङो बायनानै लाबोग्रोनांगोन आरोना नोंथां नोंथां ओ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ बिजि लानानै खुन्दुुंवाव सुखांनानै दोननांगोन बेनि उनावहाय जेब्ला बेनिफ्राय सिखिरिओंखारगोन अब्ला बै सिखिरिनिफ्रायनो बिदै दै आरोना नोंथां बे केरिया बिदै दैनानै बै बिदैखौनो जोङो खानानैहाय माखासे दोनग्रा जेरैहाय जोङो खाग' सिङाव बा ओ जि सिङावहाय जों ओ खोमनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोनो बेनि उनावहायसो बे एम्फौ बिदैनिफ्राय बास सिखिरि बिदैनिफ्राय फिसा ओं ओखारगोन आरोना नोंथां बै फिसा ओंखारनायजोंसो जोङो एम्फौआ ओंखार आरो एम्फौ जेब्ला ओंखारगोन जोंङो गिबियावनो ओ इनदिबिलाय जायखो बुङो बुङो जोङो बेखौहाय जोङो गोरलै गोरलैखौ होग्रोनांगोन आरोना नोंथां होमबानसो बै एफैय गोरलै गोरलै बिलाइखौ होबासो जानो हायो आरोना नोंथां बै एमफै गोरैनो जेरैहाय बिलाइ गोराखौ होबोब्ला बियो जानो हानाय नङा मानो होनोब्ला बिसोरनि हाथाया गोरलै जाहैयोना नोंथां बेनि उनावहाय जेब्ला बे एम्फौ एम्फौआ गुस्लायजेननो लागोन अब्लाना बै एम्फौखौहाय जोङो एसे गिदिर जानाय बिलाइखौ होयो बेबायदिनो खनब्रै खनबासो गुस्लायो आर ना नोंथां एम्फौआ बेबायदिनो जेब्ला मोननो लागोन अब्लाना जोङो बेखौ माखासे जे जेरैहाय दंफां बिलाइ थालिर बिलाइ औवा बिलाइ बेफोराव हमना दोननायखौ जोङो नुनो मोनो आर ना नोंथां जों एम्फौ गोमोनखौहाय मा माहौ सिनायगोन होनोब्ला गावनि न'खरखौ सामलायलाङो जोंना ओ एफौआ मोनो एबा टायेम जायोबला सम जायोबल अब्लाथाय ओ गासैखौबो गावसोर जानाय बिलाइफोरनि खि बा हासुदै बेफोरखौ गासैखौबो हासुगारजोबो आरो । ना नोंथां बााखि गारजोबो। बियो होमब्लाना दै स्रां स्रां महरनि जायो आरोना नोंथां स्रां स्रांनो बेयोहाय ओरै गोमो खाालारनिबो जायो आरोना नोंथां अब्लाना जोङो बेखौ मोन होननानै हमनो हा हमना लानो हायो आरो बेबाय बिदिनोहाय जोङो मोनसे आदब दंबावो जे एम्फौआ मोनोब्लालायनो हमनानै जोङो खोमायाव नायोबो लालायनो जोंना एम्फौ फ्र' फ' होनो मानो होनो होनोब्ला बेयावहाय बेनि ओ इन्दि बिलाइनि आथाफोरखौ जानानैहाय बियो खुन्दुं जायोना नोंथां
औ औ नंगौ।
जाहोनाव बे एम्फौवाहाय फ्र फ्र होनोनो आरोना बेनि उनावहाय जोङो बेफोरखौ हमनानै ओ माखासे बेबायदिनो थालिर बिलाइ औवा बिलाइ बा दंफां बिलाइ बेफोराव दोननाय जायो आरो ना नोंथां जाहाथे बियो बैफोरावहाय मोजांनो फिथोबथोबनो हायो आरोना नोंथां बे फिथोब थोबखांनानैहाय जोङो बेनिफ्राय एम्फौखौ जिरनानैहाय बेबायदिनो बाजार बा गलायाव फानहैयो। बा जोङो न'खराव बेबायदिनो बर'निनो दोरोङारि ओंख्रि जेरै अनला मैथा बायदिसिनाजों जों जानायखौ नुनो मोनोना आरोना नोंथां। हाय जोंना एम्फौआहाय हरब्रै हरबासो दोनोब्ला मोनसे महर लाबावो आरो ना। नोंथां नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ।
औ
औ जायखौ जोङो बुङो ओ खान्थावख्रि जानाय होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां बेयो गोजा म महरनि जायो बा सिखिरिनि महर लानो थाखाय बे खान्थख्रि जायो आरोना नोंथां बे जोबोद जानो गो थाव होननानै सुबुं माहारिफोरा बुङो आरोना नोंथां आंथ' एम्फौखौ जाया आरोना नोंथां। ओ बेबायदिनोहाय जोंना एम्फौ फिथोबाबो ओ बाजार गलाफोराव फानहैब्ला बेखौ जोङो दाइजौ रां बा गुजौ रां बा रोजा रां मोन आरोना नोंथां बेनि अनगायैबो जोङो बै फिथोबनिफ्रायनो जेरै ओ मुगानि खुन्दुं दिहुनो बा थावख्रि लुनानैहाय जोङो बेबायदिनो इन्दिनि सि दानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। ओ बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां? नोंसोरनिखिबो बेबायदिनो एम्फौ लाथाखौ फियो नामा?
ओ आंनि जोंहानि न'नि साखाथियावबो बिदिनो एम्फौ बिदि लाथा फिसिनाय आङो नुयो आरो जोंहा न'आवहा फैया नाथाय जोंनि ओ साखाथियाव आंनि गामियावहाय आं ङो बिदि एम्फौ फिसिनायखौ नुयो आरो बिथांमोनखौ आं नुयो जे मा- एम्फौखौ जेरैहाय जोथोन लानाय ओ बे फिसा निफ्रायनो गेदेर जानायसिम जेरैहाय जोथोन लानाय बेफोरखौ आङो नुनो मोनो आरो मोन न'आवहाय बिदि ओ मोनसे न'आवहाय बिदियै ओ मोजाङै जोथोन लानानै बे न'आव सिङावहाय दोननायफोरखौ आङो नुनो मोनो आरो ओ बिथांमोननि थाखाय बे एम्फौखौ जोथोन लानायनि थाखाय ओ जे ओ बिलाइ नामायनायफोरखौ आङो नुनो मोनो जोंफोरनावबो बिदि बिलाइफोरखौ लांफैयो आरो बे एम्फौखौ फिसियो। नायाव
औ नंगौ नोंथां।
औ बिथांमोनखौ आङो नुयो गोबां बिदिनो जोथोन लानाय आरो बिनि गेजेरजोंनो बे ओ एम्फौ जोंनो गोबां बिदि बाजारफोराव बिदि दखानफोराव फाननानै बिदि फालांगि खालामनायखौबो आङो नुनो मोनो आरो। आरो जायफोर ओ जायफोरनाव बिलाय लाय नाय बिथांमोनजोंबो बिदिनो ओ बिलाइखौ लायनानै बिलाइनि बदले बिदि एम्फौ जानो थाखाय एम्फौखौ होफैगोन बेफोरबायदिखौ आङो नुयो आरो। ओ गोबां बिदिनो ओ गामियावहाय बिदि बे एम्फौफोरनि थाखाय बिलाइफोर खौ मोनजोबाबाबो गुबुनफोरनाव गुबुन बा गुबुन गामिफोराव थांनानै बिदि ओ इन्दि बिलाइफोरखौहाय एम्फौनि थाखाय जाग्रा आदार बिदि इन्दि बिलाइफोरखौ लायनायफोरखौ आङो नुनो मोनो आरो। ओ बिनिखाय आं सानोखिओ बिदि एम्फौ लानायनि गेजेरजों जोंबो जोङो फालांगि खालामनो हायो आरो बिदि ओ एम्फौखौ
बिदि ओ बोरैहाय मोजाङै फिसिनांगौ बेखौ आंङो बारा एसेबां मोनथिला नाथाय आङो गोबां जोथोन खालामनायखौ नुनो मोनो आरो। बिदि
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो आङो बिदिबो खोनायो आरोखि गोबां बिदि ओ बाराद्राय मोदोमाव फोननाय था व बा पाउदार बेफोरखौ लानानै मोनामनाय बुस्थु बाराद्राय लानानै बिदि एम्फौ फिनाय न'आव हाबनो नाङा एम्फौआ ओ गाज्रि जायो बा थैयो बेफोरखौ बुंनाय खोनायो आरो आंङो
नंगौ नंगौ नोंथां
ओ बिनिखाय आंङो जायफोरा जे बे एम्फौखौ फिदों बिथांमोन बिथां निफ्राय बेखौ मिथियो आरो ओ बिथांमोना बिदि बाराद्राय लानाय मोदोमनाय बेफोर बा दि बुस्थु लानायफोरखौ बिदि ओ एम्फौ फिनाय नआवहाय हाबनो होयैखौ आंङो नुनो मोनो आरो बिदि एमफौ फौ फिनायावहाय गोबां जोथोन खालामनायफोरखौ आंङो नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ बे एम्फौ फिनायनि गेजेरजोंबो गोबां बिदि आंङो सानो जायफ्रा एम्फौ फिदों बिथांमोना बिदि एम्फौ फिनायनि गेजेरजोंनो गावनि नांगौफोरखौ सुफुं दों बेफोरखौ दखान बाजाराव फानानैहाय औ दखान बाजाराव फाननानैहाय गावनि नांगौफोरखौ सुफुंदों आरो बिदिनो बे एम्फौ फिनि फिनायाबो गोबां ओ मुलामफा खालामदों होननानै आं सानदों आरो नोंथाङाबा आरो बिनि बागै फोरमायनो सानोब्ला फो फोरमायजाबावगोन
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो नो बेफार फालांगियावबो जोंना एम्फौ फिसिनाया हेफाजाब होनो होननानै बुंदोंना नोंथां औ नंगौ गथारैनो नंगौ नोंथां जोंना एम्फौ फिनानैबो बेफार फालांगि खालामनो हायो आरोना जेरैहाय जोंङो ओ बे एम्फौ फिथोबनिनो बेफार फालांगिबो खालामनो हायो बा जोंङो एम्फौ फिथायनिबो जो बेफार फालांगि खालामनो हायो आरोना नोंथां ओ जोंङो दा आथिखाल मुगायावहाय गोबांखौनो नुनो मोनो जे जोंङो बेबायदिनो सर कारनिफ्राय एम्फौ फिसिनायनि नामावहाय जोंङो बेबायदिनो रेजिसट्रेसन फैयो बा बेबायदिनो गद बायदिसिना दानानै निहाय ओ खुलिनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बेबायदिनो माखासे आइजोफोरा ज लोगो नांनानै बेबायदिनो गद बायदिसिना खुलिया आरोना दानि आथिखाल मुगायावहाय बेनि नामावहायनो जोंना जेरै सरखारनिफ्राय एम्फौ फिसिनो थाखाय बायदिसिना आइजें आइलाफोर फैयो आरोना जेरैहाय जोंङो एम्फौ फिसिनो थाखायथ जोंनो मोनसे मोजां न नांगोन नङा होम होबा नोंथां बे नफोराबो जोंनिया सरखारनिफ्रायनो फैयो आरोना जेरैहाय मोनसे गट दानानै बेफोराव रेजिसट्रेसन बायदिसिना खामानिफोरखौ मावखांनायनि उनावहाय सरखारनो जेब्ला हरो बिसोरो अब्लाना बेफोरखौ नायनानैहाय बि बिसोरनो आइजोफोरनोहाय बेबायदिनो एम्फौ फिसिनो थाखाय न बा एम्फौ दोननो थाखाय बेबायदिनो बायदिसिना आइजें आइला बा एम्फौ फिथोब थोबनो थाखाय बेबायदिनो ओ थोबग्रा जायगा बेबायदिनो गोबां हरनायखौ जोंङो आथिखालाव नुनो नुनो मोनो आरोना नोंथां बेनि अनगायैबो जोंङो ओ मोनसे एम्फौ फिसिनायखौ जोंङो नुनो मोनबावो जायखौ जोंङो बागानाव फियो फियो बेखौ नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ बे एम्फौखौहाय जोंङो रेसम होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ ।
औ बेनि बेनि फिथोबाहाय जोंना मुगा कालारनि जायो आरोोना नोंथां जेरैहाय गोजा गोजा खाालारनि जायो ओ बे एम्फौखौ बोहाय ओ जेरैहाय बागान मोनसे बानायनानै जेरै थाइ ओ थाइसुमबा जोङो मा गंगारथायाइ समनि बिलाइखौ जोङो बागान बानायनायखौ नुनो मोनो आरोना जायनि जाउोनाव बे रेसम एम्फौआ बे बिलयावनो थायो आरोना नोंथां बे बिलाइखौनो हगारना होनानै जेरै जोङो ओ दाउ दाउफोरखौ नेनांगोन दाउफोरा जाहाथे लाङा बेफोर खौ नेनानैहाय जोङो बे रेस'म एम्फौखौ फिसिनाय जायो आरोना नोंथां नाथाय जोङो बे रेसम एमफैखौ ओ जानाय खौ जोङो नुनो मोना मानो होनोब्ला बियो एम्फौआ एसे बेलेग जायो नालाय बेनि थाखायनो जोङो बेनि मुगा खालारनि फिथोबखौल' जोङो ओ लानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां नोंथाङाबो बेबायदिनो ओ इन्दिनि खुन्दुंखौ मारैहाय बानायो आंनो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां ।
औ नोंथां आंनि मिथिनाय बादियाव बाय बे बे एम्फौनिफ्रायनो बे इन्दिनि खुनदुंखौ बानायो होनानै आङो मोनथिनानै मोनदों आरो आरो जोङो बाजार फोरावबो नायोब्ला जोङो ओ नुनो मोनगोन जे बे इन्दिनि खुन्दुङा गोबां बिदि ओ दाम गोसा आं बेखौबो मिथियो आरो आरो मोनथिनाय
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबोथ' जाबाय नङा होमबा नोंथां उनफोराव लोगो मोनसिगोन नोंथां
औ नंगौ बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम ।
औ ।